उ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा बर' समाजनि जाग्रा आदारफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। औ बर' समाजनि जाग्रा आदार होननानै होनोब्लाथाय गाहायै ओंखाम आरो ओंखामजों जानो थाखाय जोङो गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर बाहाय देरो उम बर' हारिया माने जाग्रा मुवाफोरखौ माब्लाबा बे ओंखामजों जानो थाख बाहायनाय ओंख्रिफोरखौ माब्लाबा एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवखांनाय आरो जब जब बिदै होनानै संनाय ओ लाव लाव बिदै होनाय बायदि ओ बे बेफोरबायदि ओ संनानै जायो। आरो मेनाय आदबजोंबो बिसोरो जायो आरो ओमफ्राय बर' समाजनि जाग्रा आदार हिसाबै उम आङो गिबियाव नारजि दोलोनि बारै एसे बुंनो सानबाय।
औ दे बुं
जोङो नारजि दोलो संनो था थाय गिबियावनो माने फोरानना दोननाय नारजिखौ बालथिं आवहाय हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो आमफ्राय अखानायै सोमना दोनाय नारजिखौ मोजाङै सुनानै दोआव खारै होनानै एवनाय जायो उनाव जखा इयै दै होनानै टदसे सम गोदौ होना सागंजों साग्लिनाय जायो दैनि अनगायैबो ओ बेयाव हाय माइरं सुनाय ओ रनदै होयोब्ला थाय ओंख्रिआ दोल गोनांसिन जायो एबा गोथावसिन जायो आरो ओमफ्राय नारजिया मोजाङै गेब्लेयो बा जखा बादियै संख्रि बानलु मस्ला हालदै होनाय जायो आरो ओंख्रिया मोजाङै ओ जबोब्ला खांना लाबोनानै माने बे गुदुं गुदुङैनो जाखाथारो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो सबायजों साम' ओंख्रिनि बागै बुंनो सानगोन
औ।
बोजोंओ ओ दैमा दैसा बिलो एबा हाजोआरि दैसाफोरावहाय मोननो बे साम'फोरा जाबाय साम गोलाव आरो साम दाहोना साम'खौ दैनिफ्राय बुथुमना लाबोना मोनसे बे आइजेंआव दै होनानै सोमना दोननाय जायो हरसे सम एबा जानो गोसोबाथाय अखानायै नङाबा बेनि उनावहाय सामखौ सानज्रियाव लखबना लानानै ओ बेखौ मोजाङै हुनानै दाखोनफोरखौ गारनानै लानाय जायो आरो दाखोन गारनाय सम समाव बिजिजों थुखावनाय जायो आरो दाखोनखौ बोदलाबनानै गारनाय जायो ओमफ्राय दाखोनखौ गारखांजोबब्लाथाय साम'नि खिथिुखौ एबा लानजायखौ सिखाजों दानस'नानै गारनो नांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव दोआव लानानै दाननाय सामखौ मोजाङै माने ओ दहाय फुनाय बायदिनो बिदिनो फुफिनो आरो ओमफ्राय साम'नि मैलाया खारदोंना खाराखै बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै ओ माने मोजाङै साफायै सुनानै लायो आरो ओमफ्राय गोनां बिबायदियै ओ सामस संनो थाखाय ओ थाव गुबै संख्रि फानलु हालदै मस्ला पियास आरि होनानै सामखौ एवग्रोना लानो नांगौ ओमफफ्राय जेब्ला सामनि दैया रानो अब्ला सबाइखौ होनानै दसे सम एवनानै माने गोरान खालामनानै रुनायनि दै होनांगौ ओमफ्राय सबाया जेब्ला रुनानै गुरै जायोब्ला ओ खोस्लिजों ओंख्रिखौ फिदिंनानै गेब्लेहोनाय जायो। उम खोनादोंना?
औ खोनादों साबायखर थाबाय नों
आरोबाव जखानि दै होफिननानै ओंख्रिखौ माने गोदौ होफिननाय जायो मोजाङै ओमफ्राय उनाव ओंख्रिया मोजाङै जबोब्लाथाय खांना लाबोनाय जासिगोन आरो। आरो बेनि उनावहाय सबायजों दाउ ओंख्रि बो सोमोन्दैबो एसे बुंनो सानबाय
औ
सबायजों दाउजों संनो थाखाय जोङो गिबियाव हानि सबाइखौ सारायाव एवनानै हुख्रेमना लानाय जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय उवालाव सौनानै मोजाङै जावनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय जखा बादियै सबाइखौ दोआव रुनानै रुइहोना लानाय जायो ओमफ्राय रुनाय समाव एसे खारदै होनाय जायो गुबुन सारायाव गोदो ओ गोदोनि दिनावहाय माने मोजां सुनानै लानाय दाउ बेदरखौ थाव सेरनानै सामब्राम एवनानै दाउखौ एवनाय जायो ओमफ्राय दान्दिसे ओ संख्रि हालदै होना एवनाय उनावहाय दंनाय माने मस्ला मस्लि होनानै एवना दै एसे होनानै माने एनाय एवनाय जायो आरो ओमफ्राय दाउ बेदरा जेब्ला मोनफ्राम जायो हबाथाय रुनानै लाखानाय सबबायखौ दाउ बेदर एवनाय सारावहाय लखबनाय हरनाय जायो आरो ओमफ्राय दान्दिसे सम गोदौ होयोब्लानो सबबायजों दाउ ओंख्रिया बिदिनो सबबायजों दाउ ओंख्रि बिदि जायो आरो बिनि उनावहाय अनलाजों सेपालि बिब बिबार संनायनि सोमोन्दै गुस-गुसुङै बुंनो सानबाय।
औ दे बुं।
अनला ओंख्रियाव बे मा होनो सेफालि बिबारखौहाय बुथुमनानै मोजां सुनानै होसनोब्ला जानो गोथाव जायो आरो ओमफ्राय ओ बेनि थावनिया एसे खाथो खाथो जानो गोथाव जायो। अनलायाव एसे खारै होनानै ओमफ्राय बे माबाखौ ओ सेपालि बिबारखौ होना होदेरनानै मोजाङै साग्लिनानै माने बिदिनो अनलाजों सेफालि बिबार बिदिनो संनाय जायो आरो बेनि उनाव नोंथाङा आंनो ओ। माने आंनि बुंनांगौआ एसेयावनो जोब बाय ओमफ्राय नोंथाङा आंनो ओ। इन्दि खुन्दुंखौ माबायदि लुनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ एसे फोरमायना होनो इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै लुनाय जायो? ओ इन्दि खुन्दुंखौ ला लुनो थाखाय गिबियावनो फिथौखौ साननैसो सोमना दोननानै रुनानै लानो लाग्रोनो गोनां जायो ओ बिनि उनाव जे अब्ला जों बेखौ रुनानै लाखाङो रुनानै लाखाङो बेनि उनाव जों बेखौ गुसु जाहोनो नांगौ रुनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों बेखौ जि दोआव रुदोंमोन बेनिफ्राय दिहुननानै बिदिनो खाथ्रि बिलाइ एबा थालिर बिलाइफोराव जुनानै दानसेसो दोनहाबो। ओ माने बेबादि दोनोब्ला फिथोबा गुरै जानानै खुन्दुं लुनो मोजां जायो आरो।
औ औ
ओ ओ जेब्ला जुनानै दोननाय फिथोबा सेवनानै गुरै जायो अब्ला बे थावख्रिजों फिथोबखौ बेहेननानै खुन्दुं लुनो हायो
औ।
उम ओ बर'फोरा बांसिनानो ओ माइ गायखांनाय उनाव खामानि गैयि टाइमाव बे इन्दि खुन्दुं लुनाय बेफोर हाबाखौ बांसिनानो खालामनाय जायो आरो
औ
उम बिनि उनाव बिदिनो बे फिथोबखौनो गिदिर आरो फिसा सादोरनि ज'खा जायोब्ला ओ बेखौ दानायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो।
औ।
आरो बे खुन्दुं लुनाय मुस्राफोरखौ दंफांनि खेरेफायाव फाननानै फाननानै लायो। जेने जेन सि खि गिदिराव हाबजानाय बादियै।
औ
इन्दि इन्दि जिया बर' हारिनि मोनसे गाहाय सिनायथि नेरसोन होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ
ओ। ओ आं बेसेखिनिखौनो मिथियो आरो इन्दि खुन्दुंनि सोमोन्दै।
नोंथाङा ओ अनला मेवङाइ संनायनायनि सोमानदैसै। बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ ओ अनला मैगं आं अनलाजों दाउजों माबायदि सङो बेखोनो खिन्थानोसै ओ जागोन ना?
औ जायो दे।
ओ अनलाजों दाउजों संनो थाखाय गिबियावनो जखा बादि माइरंखौ सोमनानै रुइजासे दोननानै ओ जेब्ला रुयो अब्ला उवालाव गुन्दै सौ गुन्दै सौग्रोना लानाय जायो लोगोसे अनलाजों संनो नागिरनायाव दाउ बेदरखौ सिगाङैनो मोजां सुनानै थियारि खालामामग्रोना लाखो लाग्रोखानाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ दाउ बेदरखौ मोजाङै एवग्रोना लाखांनायनि उनाव एवनाया जेबोला मोजां जायो अब्ला संख्रि फानलु म मस्ला होनानै मोजाङै फिदिं फिदिं एरनाय जायो। आरो ओ जखा बादियै दैखौ होनो नांगौ अनलायाव जेबोला दैयाबो गोदौफुयो अब्ला देनानै लाखानाय अन गुन्दैखो ओ आगखि आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै आगदा आखाइजों खादौखौ ओ माने गारबाखौ फिदिंना होनांगौ। माने ओरैनो बेबायदि अन उम देना अन गुन्दैखौ होयोब्ला अन गुन्दैया फिथर जायो आरो बिनि थाखायनो जों मोजां जाङै खादौजों फिदिंनो नांगौ उम ओ आरो बेनि उनाव जों एसे जखानि खारदै बा सौदा होनो होनाय जायो ओ बेनि उनावनो दान्दिसे ओ बे मैगंखौ गोदौहोनानै संख्रि हारि साखिनाय जायो जेब्ला अनलायाबो मोजाङै गोदौवो आरो संख्रि फानलु गासैबो थिग जायो। अब्ला बेखौ जों खांनानै इ दोननाय जायो बेखिनियानो आरो अनला मैगंखौ संनायनि
ए ओं ओं दे होमबा नों थांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे‌
अ